नोंथाङा दायो मा खालामां गासिनो दङ नोंथां?
आङो नै दासो ओरैनो दुगैस्रां लोबस्रां आङो दायो मासियाव ओरैनो जिरायनानै रेस्ट लागासिनो आरो
अ फुंनि जानाय जाखांबायमोन नामा नोंथांमोना
औ जाखांबाय नोंथां बावैसोसो सिगां जाखांदो
अ मा ओंख्रि मोन।
द ओरैनो गैया जोंहा फुङावहाय बिदिनो आलु बाजारफोर एव लाबायबाय
खरफोरालाय मोजां ना नोंथांनिया?
औ थिगनो सलि गायसिनाथ।
अ नोंथाङा दायो एसे फ्रिब्ला जों बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आयदा एबा मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन आरो आं रायज्लाय नोंथांजों
औ सावरायजागोन नोंथां
अ बे आयदायानो जाहैबाय माने दा जों सोलिबाय थानायबा नुबाय थानाय अन्थाइ बाला बेफोरनि सायाव जों एसे सावरायानि। अन्थाइ बेलाखौ जोङो ना मा हा हाबायाव बा मा मा खामानियाव बाहायो बा अनथनाय बालाखौ जों माबोरै मोनो बबेयाव मोनो मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा जा एसे एनै मिथिगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होब्ला मोजां जागौमोन नोंथां
औ जोंहा अन्थाइ बाला होन्लाथ' जोंहा नै दैमायाव मोननो हायो। बा माखासे दैमायावबो जोङो अन्थाइखौ मोननो हाया बालाखौ मोनब्लाबो नै ओरैबायदि जायो जोंहा अन्थाइाथ' हाजोनिफ्राय मोनफ्रोमबो अन्थाइया फैयो हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' खोनादोंना नेटनि स नामाथाय हेल'
खोनाफैदिया।
औ खोनाबायना नोंथां
औ खोनाबाय।
औ नेटनिसे इसु जादोंमोनदां
औ
औ जोंहा नोंथाङा जेरै बुंदों अन्थाय बाला बबाव मोनो आरो मा मा खामानियाव बाहायो जोंहा अन्थाइ बालाावखौ होनोबथ' दैमायाव मोनो आरोबा हाजो खाथि खाथियाव जोंहा साबसिन जायो होननाय खोनायो। माखासे दैमानियो बालाजों जों न' लुजायो माखासे दैमानि बालाजोंहाय जों न' लुजाया बिदि आरो मबेबा मा मानि थाखाय जोंहा माखासे दैमानि न' बालाया मोजां नङा होनोब्ला जे जोंहा हाजो गोआनो हानि हाया मिक्सार जायो बिनि थाखाय जोंना बालाया पियर बाला जाया आरो जोंहा पियर बालाजोंसो न' लुनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो हाजो खाथि खाथियावहाय जोंहा बिदिनो गोबां अन्थाइफोर मोननो थांनो हायो बिदिनो थाइाबालाफोरखौ जों बिदिनोसो मोननो हायो आरो जोंहा नैबे अन्थाइ बाला जे जोंनि बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय नैबे अन्थाइ बालाखौ माबायदियावबो हायो होनोब्लाथ' जोंहा बिदिनो आथिखालावहाय गोबां बिदिनो भाखा न' लुनायफोरावहाय जोङो अन्थाइ बालाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै जेरै जोंहा बुङोब्लाथ' अन्थाइ बालाखौहाय गोबां गिदिर गिदिर नाव लु स आथिखा आथिखा आजिखालि बेखायनो जोंहा गोबां बिदिनो अन्थाइ बालानि गोबां गोनांथि जानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो गिदिर गेदिर न'फोर लुब्ला जोंहा गिबियावनो जोंहा अन्थाइखौ नांगौ जायो आरो बालाखौ नांगौ जायो बाला गैयाबा अन्थाइ गैयाबा जोंहा न'आवबो माने मास बुट थाया सिमेन्ट सिमेन्टजों लगायदेरो आरो अन्थाइ बाला सेमेन्ट नैबेखौ लगायनानै जोंहा होनायखौ नुनो मोनो मिक्सार खालामनानै जे दाला मारियोबा बा बिदिनो ससे वाल होयिनि सिगांनो जोंहा न'नि वाल होयैनि सिगांनो जोंहा अन्थाइ बाला सेमेन्टजों लगैनानै बिदिनो मिक्सार खालामनानै जोंहा गिबियाव दोनग्रो जे थं थाग्रो गोरानो आरो बिनिफ्राय जोंहा इथागासिबाथाय इथागासिगोन बिदि आरोखि आरो गोबां बिदिनो जोंहा न' गिदिर गिदिर नुनायाव नाथाय बालानि गोनांथि जायो बिदिनो जोंहा समान बा गला मारिनोबा न'आवहाय जे जोंहा बिदिनो समान प्लास्टार दालायनानै गला मारिनो बालानि गोनांथि जायो जोंहा बिदिनो फार्स् सिगाङावहाय जों गाहायावहाय फरखौ बानायोबाथ' गाहायनिखौहाय बिदिनो जोंहा गोबां अन्थाइफोर गाससि गोदान लायो गोरा गोरानो दोसोसिगोन बिदिनो गासिगासिनो गासिगासिनो गासिगासिनो गासिसिगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो जोंहा अन्थाइ अन्थायलायनो बालाजों सेमेन्टजों लगायनानै बिदिनो एसे सायावहाय लागायग्रोसिगोन गाहायनि फ्लरखौ दालायनि बाथ' बिदिनो समान खालामसिगोन आरो बिनि उनावहाय ओ गला सेमेन्टनि गला जेखौ जों सिमेन्ट गोजाल' बाहायसिगोन आरो बिनि उनावहाय बे प्लास्टारखौ दालायखांबाथाय गला मारिसिगोन बिदिनो सारसे सारसे होनानै मिस्थ्रिफोरा बिदिनो जोंहा थागारिफोरजोंहाय बा थखथानिबो बानायनाय माबाफोरजोंहाय नैबेफोरजों गासिगोन आरो बेफोरबायदि आरोखि न'फोर लुनायाव बेफोरबायदि बाहायो आरो अन्थाइ बालाखौ जोंहा गोबां बेफोरनि गोनांथि जायो। अन्थाइ बालानि अन्थाइ बाला गैयाबा जोंहा मोनसे न' लुफुंनो जोबोर खस्थ' होननो हायो आरो फाखानि न' बानायोब्लाथ' जोंहा अन्थाइ बालानि नांजोबगौ जायो नङा होमब्ला
औ नंगौ।
औ मोनफ्रोमबो न'खराव जोंहा अन्थाइ बाला बाहायो। फाखानि न' लुनोबाथ' बबे न'खरावहाय जोंङो बिना मोनसेबो आं न' नुफेराखै जे बिना अन्थाइखा बा बिना बालाखा जानायाव नुफेराखै आरो आं दिनैसिमलागि। जे जोंहा फाखानि न'ब्ला आरोना हानि न'ब्लाथाय फाखा नांलाया जोंहा अन्थाइ बालानि गोनांथि जाया। नंगौ बे थार बाथ्रा नाथाय जोंहा फाखानि न' बानायनोब्ला बिदिनो गोबां अन्थाइ बालानि गोनांथि जायो जे जों आथि खालावहाय बेसेनफ्रा जोंनियावहाय नैबे खाथि खालायाव अन्थाइनि बेसेना ब्रै रोजा बा रोजा हालागि थांबाय आरो जे जोंहा खन्थाइनि बिमुंङा बिबुंथिया खम जालांगासिनो बेफोरखौ जों मोनदांगासिनो। बा जोंहा मानसिफोरा बांबाय। नैबेखौ बांद्राय न'फोर लुफुंनायाव बाहायबाय बेखायनो जोंहा बेसेनाबो बांगासिनो। आरो जोंहा जोंनि खाथि खालायाव मोना बांसिनानो। एसे गोजान गोजान दैमा खाथि खालासो बेफोरखौहाय जोंहा बेसेन खमावनो लाबोनो हायो आरो। आथिखालावथ' दैमानि मालिकफ्रा दैमायावबो मालिकफोर ओंखारजोबबाय। जोंहा जोबोर खस्थ' मोनबाय आरो बेफोरखौहाय जे जोंहा अन्थाइ बाला लानोबो जोंहा बायनो गोनां बाय बेबायदि आरोखि ना मा बुङो नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथां।
दे नोंथाङाबो एसे फोरमायदो अन्थाइ बालानि सायाव होमबालाय।
औ नोंथाङा जेरै बुंबाय नोंथांनिफ्राय खोनानानै मोजां मोनदों। ओ जोङो इदिनो अन्थाइ बाला होनबाथ' जोङो गिबियावनो बेफोरबायदिनो दैमा दै सानि सेराव बा दैमा दैसानि रुगुंफोरा माबा दैमा दैसाजों बोहै लायजानानै फै फानाय बैफोरखौ जोङो मोननो थाङो आरो बैफोर जायगायावहाय ओ बाला अन्थाइफोरखौहाय। ओ बेफोरबायदिनो अन्थाइया बोरै सोमजियो होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जों एबा फरायनो लिरबोनो मोनदों ओ मोनसे मा होनो बुस तुआ बा दै हाया बा बालाया बेफोरबादिनो रोजोब जानानै बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन महरनि एबा आखारनि बेफोरबायदिनो ज' जानानै थायोब्ला बेफोरो आरो दै मोनबाय थायोब्ला गोबावसिमसिम बेफोर बायदिनो रोजोब जानानै थायोब्ला बैफोरनि महरानो माने अन्थाइ महर जालाङो आरो। जायो माने गोबां गोबौ एबा बोसोर बोसोर बेफोरबायदि रोजोब जाना थायो बैफोरो माने एकदम सान्दुं अखा मोननानै गोरासिन जाना थायो बैफोरनिफ्रायनो माने अन्थाइ जायो आरो जेखौ जोङो
औ।
ओ गिदिर गिदिर अन्थाइ। बा फिसा फिसा अन्थाइ बेफोरबायदिनो रोखोम रोखोमनि अन्थाइ मोननो थाङो आरो।
औ।
आरो बालाया थ' बेफोरबायदिनो दैमा दैसाजों बोहैफ्लाय जानानै बेफोरबायदिनि रुगुङावहाय जोङो बा दैमा दैसानि सेराव जोङो बेफोरबायदिनो बाला मोनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो रोखोम रोखोमनि बाला थायो। अबेबा दैमा दैसानि बालाया बेफोरबायदिनो न' लुफुंनाय बा जोंनि खामानियाव बाहायजानाय बेफोरबायदि जायो। नाथाय गुबुन गुबुन दैमा दैसानि बेफोरबायदिनो बाला मोननायफ्रा माने रोखोम रोखोम जायो नालाय, बेफोरो जोंनि न' लुनाय नांगौ जानाय खामानिफोराव बाहाय जाया आरो। ओ दानि जुगाव थ' जोङो बेफोरबायदिनो अन्थाइ बालाखौ गोबां बिबाङाव बाहायनाय बा न'खर एबा न' बां लुनायावहाय बाहायनाय बिल्डिंफोर लुनायाव बाहायनायखौ जों जोबोद नुनो मोनबोगासिनो दं आरो दावगाबोगासिनो दं आरो। जाउनाव बेफोरनि अन्थाइ बालानि बेसेनाबो बारायगासिनो दं जाय बेफोरबायदिनो ओ माखासे सुबुङा बेफोरबायदिनिनो ओ बिजनेस एबा खामानि मावनानै बा बेफोरबायदि ओ रोखोम रोखोमनि बाला अन्थाइ फाननानैबो माने गावनि जिउखौ खुंलांनाय बा रां खावरि रै बिथिङाव दावगाबोनायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो। जायखौ जोङो माने बेफोरबायदिनो ओ ओरैनो फ्रियाव मिथिंगानि बिखानिफ्राय जोङो अन्थाइ बालागथ' मोनो नङा बा बेफोरनि बेफोरखौनो माने माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदि गावनि रोंगौथि आरो गावनि टेलेन्टखौ बाहायनानै माने बैफोरबायदि फ्रि मोननाय बुस्थुफोरखौनो माने आजिखालि फाननानैब्लाबो रां आरजिगासिनो दं आरो। जेरै बाला अन थायफोरखौहाय, बुंनो थाङोब्लाथ' दानि जुगाव बेफोरबायदिनो दैमा दैसायाबो जेरै नों नोंथाङा बुंदों बेफोरो ओ गुबुन सासे सुबुंनि सिङावसो बा आवग्रिनानै लाजोबबाय जायखौ जोङो फ्रिबो मोननो थांला आरो। नाथाय बेफोरखौ जोंनो मिथिं मिथिंगायारि बिमायानो माने फ्रियाव होनायसोमोन आरो बा मोननायमोन आरो मिथिंगानि गेजेरजोंनो। नाथा थाय सुबुं माहारिया बेफोरबायदिनो गाव गावबो दैमा दैसा खौबो आवग्रिना लाबाय नालाय दा जाउनाव बेफोरनि थाखायनो ओ ओम अन्थाइ बालानि बिबाङाबो बांबाय आरो। बेसेनाबो बांबाय। ओम। जोङोथ' बेफोरबायदिनो न' बां लुनायावल' नङा अन्थाइ बालाया बेफोरबायदिनो रोखोम रोखोमनि जोङो लामा सामा बानायनायावबो बाहायनायखौ नुबोगासिनो दं।
जोङो गिबियावनो लामा बानायनो थाखायब्ला जोङो अन्थाइ बालाखौ गारग्रोनाय नुयो। बिनि उनावसो जों बिनि सायावहाय ओ बेफोरबायदिनो रड एबा आलाखाथ्रा लुनायखौ जों नुनो मोनो। अब्लासो जोंनि माने बै अन्थाइ बाला गारनायनि सिङाव गार गोरनायनि थाखायसो माने गोरा जानानै माने गोबाव समसिम बाहायजानाय बेफोरबायदिखौ जोङो लामा सामाखौ मोनो। आरो न' बां लुनायावबो बेफोरबायदि बाला अन्थाइ होयोब्लासो गोरा गोबाव समसिम थांनो हानाय बायदि जों बाहायनायखौ बा लुनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो न'ख-न'खर। आजिखालिथ' गोबां बिबाङावनो बेफोरबायदिनो मोजां मोजां रोखोमनि न' लुबाय मोजां मोजां मडेलनि न'फोर लुबाय। बेफोराव माने गोनांथिसिनानो बाला अन्थाइनि गोनांथिसिन जासिनो आरो। औ नोंथां जोंहा समाबोथ' जाबाय बेफोरबायदिनो बाला अन्थाइनि सावरायनाया आरो गुबुन आय - दायाव बेफोरबायदिनो जोङो सावरायबावगोन। नोंथांनिफ्राय बेफोरबायदि साव साननाय हनाय एबा नोंथाङा बेफोरबायदिनि बाला-अन्थाइनि सायाव बाहायनाय जा एसे एनै आंनि सिगाङाव फोरमायबाय नोंथांसिम गोजोननायखौ हरनाय थाबाय नोंथां।
औ जा एसे एनै नोंथांनिफ्राय बेफोरबायदि ओ गियानखौ मोननो हानाय खाय आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। जोंहा समाबो जाबाय नालाय जों बेफोरबायदिखौ जोंहा इयुनाव सावरायबावनोसै दे अब्ला ने नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।